अ हेल' औ औ खोनादोंना नोंथां। अ दे अब्ला नोंथांनिसिम गोजो गोजोन बेबायदिनो सानजौफुनि गोजोननाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन
औ ओंखाम जाखांबाय नों
आवनो
ओंखामफोर जांखांबाय अ जोंनाबो जाथ'वाखै औ मा ओंख्रि संदों
संनायाथ' आलुदो ना औ औ आलुदो आरो मा संदोंबा आंबो ओरै नायस'नासै नोंथां। नोंथां नोंथाङालाय
औ जोंनिया खांख्राइजों मैथाजों नोंथां
औ औ नों
औ अब्ला जों औ औ अब्ला आं आं नोंथांनियाव बेबायदिनो बैसागु जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि बेबायदिनो सुंद' सुंद'यै सोङो बेबायदिनो नों
औ औ नोंथां।
ना औ बेबायदि खालाराव थारिख मा थारिखाव खुंनाय जायो बेफोरखौ नों नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन?
औ औ नोंथां जेरै दा जों बयबोथ' बैसागु बोथोरखौ बयबो गासै जायखौ बर'फोरा फालिखायो जेरै दा जों सैथो दाननि दमासि माने थामजिसे खालारनिफ्राय खुंनाय जायो जेरै दा गिबियावनो जोङो थामजिसे खालाराव बयबो अ अन गुन जेरै दा माइरं जेरै माइब्रा आरो जोसा आरो माथा बेफोरखौ गिबियावनो जों सोमना लायो नङा नङा। बे बैसागुसो सोंदोंना नोंथाङा।
औ औ नोंथां। औ मा खालाराव बेबायदिनो मा थारिखाव खुंनाय जायो आं नोंथांनियाव बेखौ मिथिनो लुबैदों।
जेरै दा सैथोनि सैथोनि जोबथा खालारनिफ्राय जेरै दा दमासियाव गिबियावनो जोङो। बे बे दिनखालि फुङावनो मोसौ मोसौ थुखैनाय बुङो बे खालारखौ नङा होनबा नोंथां बेनिफ्राय मोसौ मोसौ। मा बायदि थुखैयो बेनि बागै एसे बुंनो खोनथादों आं नोंथांखौ। जों मिथिं औ नोंथां औ औ नोंथां। जेरै गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ बायदिसिना ओ जेरै- दा लाव लाव आरो बेनि ओ बिलाइफोरखौबो नाम नामफोरखौ बावगारबाय मुंफोरखौ जेरै - पानि-पानिलाव आरो फान्थाव बायदिसिना मा मा लायोमोन बाव-बावबाय आङो। बेनि बागैनो ओ एसे उम बयबो लानानै बा ओ
बेफोरखौ लानानै
औ बेफोरखौ लानानै औ औ लानानै आरो गिबियावनो
औ।
मोनसे ओ औवाजों बानायनायाव सुनानै लायो सुनानै लानानैबो ओ गलि जेरै - गलि आरो न न'नि न'नि बाख्रिफोरावबो दोननाय जायो आरो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनो नायनि सिगां आरो थुखैखांनानै थुखैनाय समावबो जोङो ओ मोसौनि मोसौ थुखैनाय समावबो मेथाइ खननाय दङ जेरै- दा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै देरबाय था आं बारा ओरै गोसोआव गैया नाथाय बेफोरखौ लानानै ओ खननाय मे थाय खननाय जायो आरो थुखैनाय जायो आरो मेथाइ खननानै आरो बेनि बेनि उनाव मोसौखौ ओ एगारना हरनाय जायो। जेरै- मोसौ ओ मोसौ हेगार नायनि सिगांबो जोङो आरो गोसोम गो सोम मोसौनाव दागो फोननाय जायो दागो फोननायनि जाहोनानो जाबाय ओ जा गोदोनि समनिफ्रायनो जों बेनि बागै मोनथियो बुङो आरो। जेरै- दा हेगारनाय समाव ओ जंगल एबा ओ मा बुङो बिखौ जंगलफोराव मोसा मुफुरा जेरै अरनो हाया बेफोरखौ नुनानै एसे गिनानै थायो बेफोर बेफोरनि बागै बेफोरखौ बेनि थाखायनो फोन-फोननाय जायो।
औ नंगौ।
बेनि ओ बेनि उनाव ओ मोना मोना समाव बयबो ओ मोसौखौ ओम गोदान दुरुंजों खानाय जायो आरो बेनि ओ अखानायै जे जेब्ला बै सागनि गिबि सान मोनफैयो बे सानखौ मानसिनि बैसागु बुङो बेयाव बयबो फुङाव फुङाव सिखारनानै बयबो दैस्रां लोबस्रां गिदिर आ दे दा बैसो बै सो गोनांफोरखौ खुलुमनाय जायो गिबियावनो बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो। खुलुमनानै ओम जेरै- दा गामिनि बोराय बुरै बे बयखौबो गावनि गावनि बैसोनिख्रुइ गोदोरसिनफोरखौ खुलुमो आरो बोर बोर लाहैयो आरो गोदोरफोरावबो जेरै- दा ओ बे गेदेरफोराबो उम बोर उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो हरो बेफोरबो सानो नै खालारनिफ्राय जों बयबो ओ मा बुङो बयबो गाजा गोमजायै बयबो मोसानो ओंखारो
औ औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोबोद मोजां बे जोङो बे फोरबोखौ मोनफैबा जोङो बयबो गोसो खुसियै रंजा जायो बेबायदिनो जोङो गोदान गोदान बेबायदिनो गामसा गस्ला दख'ना फालि बायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बे फोरबोनि थाखाय जोङो बे बेबायदिनो मांगि बायनो बेबायदिनो न'खर न'खर जोङो थाबायो बेबायदिनो खाम सिफुं दामनानै बक्स लानानै जोङो बेबाय बिदिनो गिदिङो आरो जोङो बेयाव गोबां बेबाय बिदिनो फिथा सिथावबो सावनानै जायो नङा होनदों नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ अमा बेदरफोर बेबायदिनो खाजि बनायो आरो माइब्रा माइ ब्रा माइरंखौ बेबायदिनो जोङो गुन्दै बेबायदिनो उवालाव नङाबा दिखियाव बेबायदि देना लानानै जोङो बेबायदिनो सिथाव बनायो आरो मा था माइरंफोरखौ जोङो फिथा बनायो बेबायदिनो ग्रेन्डाराव नङाबा बेबायदिनो उवाल नङाबा बेबाय दिनो दिंखिफोराव देनानै जोङो जायो आरो बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायो जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बेबाय दिनो जोङो थाबायो न'खर न'खर गिदिङो आरो नोंथांमोननिथिं बेबायदिनो बे फोरबोआव बेबायदिनो बाद दायलायनायफोर गेमफोर लायोना लाया आरो फांसनफोर खुङोना खुङा नोंथांमोननिथिं
औ औ नोंथां जोंनिथिंथ'इदि बैसागु बोथोराव ओ फांसन खुंनाय जाया मा आरो दा ओ जेरै दा बैसागु बोथोराव जों बयबोथ' स्नि सानहालागै बैसागोनि स्नि सानहालागै बयबो गाजा गोमजायै मोसाखायो खुंखायो जेरै दा बिदि बियावनो जोङो बैसागोनि नै खालारनिफ्राय बयबो सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो थैबो गामि गामि गामि गामि आरो गुबुन गामियावबो मोसानो हैयो जेरै दा बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै ओ सिख्ला बोराय बुरै बुरैफोरा गाननाय सि जोमनि बागै आं एसे बुंहाना सानदों बेबायदिनो जों ओ बैसागु बो थोराव गाननायस जोमा जाबाय माबा ओ सिख्ला सेंग्रा ओ सिख्ला बोराय बुरै ओ बुरिफोरा गाननाय सि जोमनि बागै बिसोरो लांगा दख'ना गानो आरो जोमग्रा हिसाबै ओ जोमग्रा हिसाबै ओ ब्लाउस बेखौथ' बर'आव मा होन मोनथिया
औ नंगौ नोंथां जों जोंनिथिंबो बेबायदिनो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा बेबायदिनो सादोर गोजा लानानै गिदिङो आरो आङो जोबोर मोजां नुयो जोबोर समायना मोनो बेबायदिनो जोंनि जोंनि बेबायदिनो हारिनि बेबायदिनो फोरबो समाव बेबायदिनो गाननानै बेबायदिनो गिदिर बुङोब्ला बेबायदिनो गानोब्ला जोबोर समायना नुयो बेबायदिनो जों आरो बेल' नङा जोङो हौवाफोराबो बेबायदिनो गाम आरो आर'नाइनि खद बेबायदिनो आर'नाइ गस्ला दायो। गोबां समायना गोबां रोखोमनि जोंनि बर' आइजो फोरा दानाय बेबायदिनो दानानै बेफोरबायदि गस्ला खद बनायनाय बेफोरबायदि फाननाय आरो जोङो दानानैबो गाननो हायो जोबोद स समायना नुयो आंबो बेबायदिनो जोबोद मोजां नुयो। बेबायदिनो जोंनि बे बर' हारिनि बेबायदिनो दख'ना होनोबा आं जोबोद मोजां मोनो। बेबायदिनो जोबोद समायना नुयो आरो। जोङो बेबायदिनो बजारफोराव बायालासिनो गावनो बेबायदिनो रोङोबा बेबायदिनो गावनो दानानै बेबायदिनो गाननो जोमनो हायो। आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि मा खाालारनि बेबायदिनो दखना गानो नोंथाङाबो
औ औ जेरै दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय ओ बैसागु बोथोराव जोंनि थिंबो एखेयानो गानो जेरै दा हिनजावसाफोरा ओ गोमो दखना आरो ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ आरो बायदिसिना सनारुफा जेरै थ' गंगोना आसान मा खेरा बेफोरखौथ' गानो। सानखायो आरो फोथा गोजा फोननाय बेफोरखौथ' मिथिगौ आरो खानायाव बिबार लानाय आरो दामनाय देनायनि दामनाय देनाययाबो जाबाय ओं खाम सिफुं आरो सेरजा ओ थरखा आरो हारमनियाम आरो मा बुंङो बेखो
औ
ओ बेनि बागै बेखौनो होनो आरो
औ अब्ला औ अब्ला नोंथां जोंनिया टाइमआ बो जाबाय अब्ला नोंथांनिफ्राय आङो बेबाय बायदिनो जोंनि बैसागुनि बेबायदिनो फोरबोनि सोमोन्दै मोजां मिथिनो मोनबाय। बाय बेबायदिनो सावरायलायनो हाबाय अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां। औ
औ नोंथां जागोन दे गोजोन्थों।